हेलौ नोंथां गोजोन बुं फुं बिलि नोंतां।
औ गोजोन्थों गोजोन्थों।
दा थफिकनि सायावनो दाइरेक रायलायनोसै नामा नोंथां?
र' नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायगोन।
आयदाया बेनो जे ओंख्रि जोंनि बर'नि ओंख्रि। जोंनि बर'नि ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनोसै ना मा होन नों
औ जागोन नोंथां जागोन।
दे दानिया नोंनो बुंनायग्रोदो नोंथां।
औ आंनो जागाय आं औ आंनो जागायजेनगोनसैना बिदिब्ला
औ दे दे।
बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंहा बर'हाय गोबां रोखोमनि ओंख्रि दं होनोमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
बेफोरनि मादाव जोंनि बर'नि माखासे आं गो ओंख्रिफोरा जाहैबाय जोंहा सिनायथि मोननाय जे ओंख्रि जों बे ओंख्रिफोरा जाहैबाय जेरै अनला जेरै नारजि अमा अनला मेवाइ ना बेफोरबायदिनो आरोना आरो गोबां रोखोमनि ओंख्रि दं जेरै ओ थास' बिसंजों नाफामजों बेनिफ्राय मानि मुनि खेरा दाफिनि बेनिफ्राय सबाय साम' बेबायदिनो अनेक ओंख्रिफोर दं आरोना लाव खुमब्रा बेफोरनि गेजेराव आङो गिबियावनो ओ आम जोंहा हाय माने अनलाखौ माबोरै सोङो आं एसे सुंद' बिबुंथि होग्रो जिरना नोंथां दा जोंनि ओनसोलफोरावहाय अनलाखौहाय अनेक रोखोमनि माने जायो आरो ना जेरै मेवाइजों जायो बेनिफ्राय सोरबा सोरबा मुदुमफुल बिबारजों जायो बेनिफ्राय सोरबा सोरबा मेवाइ अनला ना अमा दाउ बेफोरजों जायो आरो ओहम गिबियावनो जोंहा मेवाय मेवाय अनला मेवाय अनला जानो थाखाय जोंहा गबियावनो जोंहा मेवाय नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां मेवाइफोरखौ जोंनो बबेबा बारि बागान बा बबेबा हाजो खर'निफ्रायहाय जों लायनानैहाय दाननानैहाय मोनबोयो आरोना नागिरहैनानै
औ नंगौ नंगौ।
बेफोरनि मादावहाय ओ माखासे गोबां रोखोमनि मेवायाबो अनेक आलदा आलादा जादनि दं आरो ना जेनेबा हाग्रानि औवानि मेवाइया आलदा आलादा बेनिफ्राय थेलेबास औवानि मेवाइ औवा गुबैनायनि मुवानि मेवाइ बेनिफ्राय औवा बुरखानि मेवाय बिदिनो बायदि रोखोमनि दं आरो ना बिनिफ्राय सबसे गोथावसिन मोनो होनब्ला जोंनि ओनसोलावहाय माने हाग्रानि औवानि मेवाइखौनो गोथावसिन मोनो आरो ना
औ औ नंगौ
ओमफ्राय गिबियावनो जोंहा मेवाइखौ दाननानै लाबोग्रोबाय नङा होमबा नोंथां बिनिफ्रायहाय जोंना मा नांगौ दा उन गुन्दै उन गुन्दैखौ माबेनिफ्राय मोनो होनबा जोंहा न'आवनो थाखानाय माइरं जेनेबा जोसा माइरं नङाबा जिखुनुजाया माइरं आरो ना बे माइरंखौहाय जोंङो सोमनानै दोननाय जायो गिबियावहाय बेनि उनावहाय जोंहा बेखौहाय सोमनानै दोननानै एसे गुरै जायोब्ला बेखौहाय गायहेनजों उवालावहाय देनाय जायो सोरबाबा थबसियाव देयो आजिखालिथ' ग्राइन्दारफोरजोंहाय गुन्द्रि खालामो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ
फ्रायनो जोङो गुन्दैखौ खालामनानै लाग्रोनांगौ बेनि उनावहाय उन गुन्दैखौहाय जोङो खालामनानै लाबोखाबाय नोखौबो मोजां रोखोमनि फोसाबनानै माने साखा साखा हानानै लाग्रोखाबाय आरो बेनिफ्राय जोंहा फुख्रि सामब्राम सामब्राम गुफुर बानलु सामब्राम पियास बेफोरखौ थाव बेफोरखौ जों रेडि खालामजोबखाबाय आरो ना बिनि उनावहाय सारायखौ जोङो अरावहाय जानहरसै आरोना राननानै जेब्ला सारायाव दुङो अब्ला जों थावखौ हरनोसै थाव थावखौ जेब्ला थावा दुङो अब्ला जोङो मेवाइखौहाय सरि सामब्राम सामब्राम पियाजि ओमफ्राय बानलुखौहाय हरनानै एवनोसै आरोना एसे खामफ्रामहां खामफ्रामहां जायोब्ला मेवाइखौबो हरनोसै आरोना हरनानै बिदिनो एरबाय थांसै एरबाय थानानै जुरयो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा मोनसे माबा थालांबावदों आरो बियो जाहैबाय खारै खारैखौ जोंनो नांगौ आरोना मेवाइ ओंख्रियाव एसे माने मेवआ थाब गुरै जायो आरो ना एवफ्रामनानै बुरै जानायनि थाखाय जों खारै हरसै खारै हरनानैसो दै हरनानै जोब्लानाखि मा होनो मेवायाहाय फिफ्टि पारसेन्टसो मोनो अब्ला जों गन गुन्दैखौहाय जोंनो माने दै गुदुाव लानानै गलायो आरोना दै गुदुंजों गलायनानै
औ
सारायावहाय होसोमहरसै आरो ना बिनिफ्राय जोंङो सामब्राम गुफुर देनानै हरसै बिनिफ्राय हालदै मस्ला संख्रि गासिखौबो जोङो नांगौ बिबांनि होनानै जोङो थामजि मिनिटसो संनानै जायो आरो न आरो बेनिफ्राय जोंनियाव बेायबो माखासे ओंख्रिफोर मोनबावो जेरै मानिमुनि मानिमुनि फोराहाय जोंनि देहानि थाखाय मोनसे जोबोद मोजांना गो जोङो नुयो मानिनि मानि मुलिखौहाय जेनेबा गोथाङै जायोब्लाबो जोंहा आदाद प्रटिन दङ जोङो फुङाव सिखारनानै जेब्ला उदै आ खालियावनो मानि मुनि बिलाइखौ गांब्रैबा मोनब्रै मोनबासो खानानै अग्लिनानै दै लोङोब्लाावदैफोरखौ थान्दामोन आरो ना माने बेबो जानायनि खारनाव जाहैबाय माखासे उदैनि मैलाफोराहाय माने मोजां जायो आरोना बेजोंहाय बेनिफ्राय जोंहा खेरा दाब फिनिजों खेरा दाफिनिजों न'नि दाउ आरोना दाउ लकेल बि बेखौहाय जायो आरो गोदोनिफ्रायनो आबौ निफ्रायनो बेखौ जायोब्ला माने बेहाय प्रुटिन दङ जेराव ओ माखै जाय सुबुंफोराहाय लोमजानाय बा बेराम जानाय बे सुबुंफोरा देहाफोरखौ दुरबल मोनदोंबा बोरैबा मोदोमफ्रुखौ सादोंब्ला बेखौ जोङो संनानै जायोब्ला माने देहाया हाय थाजिम जायोबा जोंहा थाग्रा जायो होननानै गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो फोथायनाय दं आरोना आरो जामारोबो आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय माबोरै मा? बोरै मा मा ओंख्रि मोननाय जायो माबोरै संनाय जायो आंनो इसे फोरमायनो हागोन नामा?
दा ओंख्रि होनबाथ' बर'नि ओंख्रि होनबाथ' नोंथां बेफोरनोसै जों नोंनो एसे सिगाङाव बुंलांखाबाय नारजि अनला खारै माइसुन्द्रि आरो गोबां बर'नि ओंख्रिफोर दङ। दा नारजिखौहाय मारै सङो नोंथां आं बेनि सोमोन्दै एसे खिथानोसै।
औ नोंथां।
नार्जि होनबाथ' मिथिखायो सिगाङावहाय नार्जिया मोनसे बिफां बेयाव फाथो बे फाथोखौ जोङो हायाव एवनानै खु ओ एवग्लिनानै खुबैनानै बिफां रज'यो। बे बिफांनिफ्राय जोङो खानानै फोरानो आरोखि सान्दुङावहाय बे बिलाइखौ फाथो बिफांनिफ्रायहाय फाथो गोखानिफ्रायहाय बेखौ खाना फोराननानै सान्दुङाव जेब्ला रानो। अब्ला बियो बिनि महरा गोसोम जायो नोंथां अब्ला जों जोङो बेखौ जोङो प्लास्टिकआव सोना दोनो सोरबा खबयाव सोना दोनो। बेखौहाय जोङो गोबावजोंहाय जेब्ला जोङो सं सङो बेखौनो होनो नारजि। बे फाथो बिफांनिफ्रायनो जों फोराननानै दोननाय खौनो नारजि होनो जोंनि बर'आव। जाबाय जोंनि बर'नि मोनसे एंगारनो हायै ओंख्रि बा जोंनि बर'निनो नारजि नारजि ओंख्रि होनो। बेखौ जोङो संनो संनो थाखाय गिबियावनो मा दैयाव सोमग्रोनांगौ जायो। बिदिनो दैयाव सोमनानै नोङो गुरै जानायनि थाखाय सोरबा सोरबा संख्रि सोरबा सोरबा खारै बा सोरबा सोरबा बिदिनो सना होयो आरोखि बे गाबा गाव गैनो खोथा जाहैबाय दा बेखौ गुरै खालामनो थाखाय बिथि होयो दा बेखौ सोमना दोननानै बिदिनो बा मिनिट सोरबा सोरबा जि मिनिट गाहाम सोमना दोन्नानै बे दैयावहाय रुइबाय अब्ला जोङो बेखौ मा? बिबदिनो पियास सामब्राम गुफुर बानलु थाव गोथां होनानै जोङो बेखौ एवनानै बिदिनो सोरबा सोरबा
औ।
बिदि सङो गावबागाव रोखोमनि संनाय बिदिनो बयनावो संनाया मिलायलाया किन्तु गोथाव जायो। दा बेखौ जोङो नमाजोंबो जायो सोरबा सोरबा नाजोंबो जायो सोरबा सोरा सोरबा दाउ मेजेमजोंबो जायो अनेक रोखोमजों जाजायो नारजि ओंख्रिया दा नारजि ओंख्रिखौ जोङो। ओरैबायदि बर'नायाव नेम दङदि जेब्ला मानसिया सोरनिबा न'खरावहाय बेराम आजार जानानै गोमायो एबा थैयो अब्ला बे दिनाव हाय जोंनि बर'आवहाय मोनसे नियम दङदि नारजिखौहाय जेब्ला साराद' जायो। अब्ला जोङो नार्जिखौ नांगौ माने नारजिया जोंनि थाखाय गोनांथार जायो। बेफोराव जोङो नारजिखौ एवनानै जायो। बा नारजिनि बेनो ओंथियानो जादोंदि ओ जेब्ला माबायो बेखौ जायो अब्ला माबा मोनसे दङ नामा नियम जेरखम माने एंगारनाय माने फैनो हायै मानि सोमोन्दो बायनाय बिदि होननायजों जों रुजुनाय जायो
औ
नारजिखौ सारादुफोराव जायोबा बेफोरो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे मोनसे खान्थि। दाथ' ना जिनि सोमोन्दै आङो बुंबाय नोंथां दा नोंथाङा माबाफोर भुलफोर मोनदोंबा होमबा एसे सुद्रायफिनदो नोंथां
खारथ' नोंथाङा थिगैनो गुबुन गुबुन रोखोमाव बिदिनो जायो जाहैबाय आलादा आलादा संनानै माने संनायनि माखासे ओ स्टाइलफोरा बा टेकनिकेलफोराहाय आलादा आलादा आरो बेबायदिनो अनेक रोखोमनि जोंनियावबो बिदिनो दङ अनेक रोखोमनि जायो आरोना दा आरो नोंथांनो आरो आङो ओ सबाय ओंख्रिफोरखौबो नोंथाङा जायो नङा होमबा? सबायजों साम' औ आरो सबायजों साम'जोंखौबो जोंनोबो बिदिनो संनानै जायो जेनेबा गिबियावनो सबायफोर समबार होग्रोनांगौ बिनि उनावहाय गिबियावनो साम'खौ दानस'नानै लाग्रोनांगौ बिनि उनावहाय दानस'नानै फोसाबनानै लानायनि उनावहाय जेरैनो माबा खौहाय अनला ओंख्रिफोरखौ सङो थिग बेबायदिनो संनानै जायो आरोना जोंनि अनेक रोखोमनि आलादा आलादा खायफाफ्रा औ समाबो जाबाय नोंथां औ दा नोंथांजों माखासे बर'नि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दैहाय रायज्लायनो मोननानै आरो मोनथिनानैहाय औ जोबोद गोजोननाय
आंबो नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दे होमबा नोंथां उनावहाय लोगो मोनलायसिगोन ना नोंथां दोनथ'सै दे दे